हेलौ हेलौ औ खोनादोंना? औ हेलौ अ खोनादों
औ ओ जोंनि आयदाया दा जाबाय ओ जेनबा बिमा बिफानि अननायनि सायाव आरोना दा बिमा बिफानि अननायनि सायाव नोंथाङा ओ सुदयै माबाफोर फोरमायनो हागोन नामा?
औ बिमा बिफानि अन
एसे गोसा बुंलाय गोसा गोसा रायलाय आरो मबाइलखौ एसे
बिमा बिफायाथ बयखौबो अनो गावबा गावनि फिसाफोरखौ ओ बिसोरनि अननायाव जेनेबा बिदि थायो आरो बिदि जेनेबा मोजां स्कुलफोराव फरायथों होननानै गावसोर बोथिसे राननानैबाबो बेफोरबायदि जेनेबा सोलोंथाइ लाहोनो थाखाय बिसोर नाजायो आरो नखर खुंबोनाय मानाय फैसा थाखा गोबां हिसाब लाबोनो गोनां जायो बिमा बिफानि अननायखौथ आरो रावजोंबो रुजुनो हाखाया आरोना गुबुना गुबुन जाखायो आरो निजेनि जेनेबा बिमा बिफाया एसे आलदा जाखायो होनना सानो आरो आङो ओमफ्राय बिदिनो बयनिबो बिमा बिफाया गावबा गावनि गथ गथायाइखौ अनो आरो आं बिफाया नखरनि गथफोरखौ जेबोखौनो मावनो होबावलासो ओ जेनेबा बिब बेफोरबायदि ओ नखरनि खामानिफोरखौबो ओ खामानि माव नो थाखाय बेफोरबायदि खामानि मावग्राफोर लायो खाय माबा समाव जेनेबा नखरनि गथफोराबो खामानि मावसनो हायो आरो थेवब्लाबो खामानि माव मावहोलाया आरो बिसोरो अननानैनो एनिफ्राय आरो गोबां अनो दानि बिमा बिफायाथ आरो गथफोरखौ नांगौ होनबानो होयो बायदि दिसिना जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै गेलेनाय बायदिसिना जिराद बेफोरबायदि आरो बेफोरबायदिनि गेजेरजों नुनो मोनो आरो बिमा बिफानि अननायखौ मालाबा गाज्रि लामायाव थाङोब्लाबो बिदिनो रायो बुयो बुजायो बे फोरखौ नुनो मोनो आरो आङो रुजुजाथावा आरो आं बेखौनो बुंबाय नोंथाङा फोरमायजागोन दा बिमा बिफानि अननायनि सायाव एसे अ जोबोद लासैखोनादों
खोनादों ना?
औ इसे।
औ नोंथाङा जाखिनि बाथ्राखौ बुंलांदों बेफोरो गासैबो सैथोआनो आरो रोखा रोखा नंखाय नङा मानो होनब्ला नोंगौ नोंथाङा बुंनाय बादिनो जिहेथुबा जोंनि बिमा बिफाया फिसाफोरखौ जोबोद अनो आरोना आरो बिमा बिफानि अन्नाया मोनसे साननि सोरां बायदि अखाफोरनि हरनि खोमसि समाव अखाफोरनि सोरां बायदि आरो बिमा बिफानि अननाया नंगौ थारैनो गुबुनजों रुजु जाया मानो होनोब्ला बिमा बिफाया जे आबादि अननाय होयो जोनोमनिफ्राय लानानै देरनायसिम। दा बेफोरबायदि गुबुना एसेबां बिब्दि अननो हाया आरो अनोब्लाबो साननैसोनि थाखाय अननाय बा दान्दिसेनि थाखाय अननाय नाथाय जेबो बेनि गरमथि गैया माला समाव मा गुबुन दुस्रा जालांगोन गुबुन साननायनि मोनसे थिंकिं जालांगोन गाज्रि जालांगोन बेफोरो जेबो उदेस्स गैया नाथाय बिमा बिफाखौ बेखायनो जोङो धोरोमफोरावबो बुंदों जे ओ बिमा बिफायानो जादों जोंनि गासैबो इसोर इसोर माने भगबान नङा होमब्ला जों बेयो गेदेर गेदेर सुबुंफोरा बुङो जे ओ बिमा फाखौ फालिबानो ओ गसाइखौ मोननो थाङो होननानै नंगौ नोंथाङाबो जाबायदि बाथ्राखौ बुंदों बेफोर गासैबो सैथो आरो आरो बेफोर गाैसैबो बाथ्राया सैथो जे बिमा बिफायानो जोंनि भगबान नोंगौ जोनोमनिफ्राय लानानै फेदेरनायसिम मानो होनब्ला बिमा बिफायानो फिसानि गांनाय उखैनाय ओ सानाय सुनायखौ लानानै जोबोद जोथोनै फेदेरो मानो होनबा मोस्रोम अरसि थाम्फै अरसि खैजोमा अरसि बिब्दिनो फेदेरबोयो आरो जोबोद खस्थनि गेजेरजों आरोना आरो बिब्दिनो बिमाया गथखौ जोनोम होनाय समावबो गु मास उदैयाव लानानै बिदिनो जोबोद खस्थ सहायनांनानै बिदि गथ जोनोम होयो आ आरो गथ जोनोम जाबोनायनिफ्रायनो बिब्दि जाहोनाय लोंहोनाय आरो बिब्दिनो गोबां बिदिनो दुखु दाहा सान्दुं सहायनानै बार अखा सहायनानै आरो बिब्दिनो जिउनि आ जिउनि मोनसे जेंनाजों जुजिबायनानै गावनि फिसाफोरखौ फोथांनानै ओ लाखिनो नाजायो आरो बेखायनो बिमा बिफाफोराखौ जों नुनो मोनसै जे बयबो बिमा बिफाफोरा गावबा गावनि गथखौ अनो आरो गाज्रि लामायाव थांनो होआ गाज्रि लामायाव थाङोब्ला ओ रायनाय बुनाय बा सिगि सग खालामनाय आरो मालाबा अननाय अननायजों गोबाना लानानै खुलुमनाय बेफोरखौ जों नुदों आरो बेखायनो जोङो बिमा बिफाखौ जोङो बावगारनो हाया जे बिमा बिफानि अननायखौ जोङो ओ जेजोंबो रावजोंबो रुजुनो हाया अननायखौ बिमा बिफानि अननायखौ ओरैबायदि मोनसे ओ जिनिस जों रुजुजायो जे लैथोनि दैया जेसेबां गुवार जेसेबां बे अख्राङा गुवार बेफोरबायदिनो माने बिमानि अननायखौबो ओ बेजोंसो रजुजायो आरो जेरैबायदि अखाफोरजोंबो जोङो रुजुनो हायो जेरै हरनि खोमसि साग्लोबनाय समाव आफाफोर थायोब्ला बे खोमसि साग्लोबनाया गैया जायो ओ सोराङैनो जोंबाय थायो आरो साननि समावबो जाय सान बायदि ओ बिमा बिफानि अननाया ओ सानाव बे सान गैयाब्ला माने साना खोमसि जायो बेफोरबायदिनो मानसिनि ओ ओ ज मानसिनि बे जिउआवबो मालाबा फिसाफोरनि जिउआवबो बिमा बिफा गैयाब्ला बिब्दिनो खोमसि साग्लोबनाय बायदि जायो आरो माने जिउखौ दावबायनो खस्थ मोनो जिउखौ आवगायलांनो हाया जायो बिब्दिनो आरो दा नोंथाङा जिखिनि ओ बाथ्रा बुंदों इयो गासैबो सैथो दा ओ नोंथांजों लोगोनानै आंबो बुंनो थांबाय जे नंगौ थारैनो बेफोर बिमा बिफाफोरा जोंनि ओ साफा साफा भगबान जायो बा इसोर जायो दा नोंथाङा बेफोरनि ओ सायाव माबाफोर आरो सुंद यै बुंबावनो
औ बेनो जों फ्रा जेनेबा जोङो बिमा बिफा दङ जोबोद माने खाफाल गोनां बायदि आरोना। जेनेबा समाजाव गोबां गथ फोरखौबो नुनो मोनो जायफोरा जेनेबा बिमा गैया। बा जायफोरा बिदि बिफा गैया मालाबाथ बिथांमोना खानैबो गैया आरोना बिमा बिफा रावबो गैया अब्ला बिसोरनि जिउखौ नायोब्ला नुनो मोनो आरो बिथांमोना जोबोद मावरिया ओ गुबुनफोरजों बिदि नासयजायो अनजाया आरो नखर दङब्लाबो बिबथै बिमादैमोन दङब्लाबो इसिनि अनाया आलादा जायो आरो नङा होमबा आलादा जायो इनि ओमफ्राय आरो ओ बिथांमोनखौ इसे नासयनाय जायो जेरैबायदि नांगौ बाय दि बिथांमोननो गोनांथि फरायनायफोरावबो ओ जेनेबा रावबो बेफोरबायदि नोजोर होआ आरो। बिथांमोननो मा नांगौ मा नाङा। गाननाय जोमनायफोरावबो लाइ सोर बिमा दैयानो जा बा बिबथैयानो जा बेफोरबायदि जेसेबांखिनि नांगौ बेफोरबायदि होआ आरो जोबोद खम जारलायै बिथांमोना जेनेबा जिउखौ दैदेन नांगौ जायो बिदि नुयो आरो अननायखौ मोना आरो। एनिफ्राय बिथांमोना मोनसे गोसोआव दुखु थायो आं बेफोरबायदि लोगो मोनबाय आरो बिथांमोननि जिउआव मोनसे माबा मोनसे खालि दङ आरो बिथांमोनहा अन्नाय नागिरो सानो आरो आंहाबो थानाय मोनब्ला दिनै बेफोरबायदि जानाय नङामोन बिदि होनना सानो आरो हास्थायनाय थायो बिथांमोना एनिफ्रायथ आरो बेनिखायनो थांना थासान्दि बिमा बिफानि अननायखौ जोङो सनमान होनांगौ होननानै आं सानो आरो नाथाय नोंथाङाथ नुदों जानो हागौ जोंनि बिमा बिफाया जोंखौ अनो खायफाबा मिथिस्लाबा रोंस्लाबा गासैबो बिदि सोलोंथाइ गोनां नङा जोंनि बिमा बिफाफोरा थेवब्लाबो बिसोरनियावबो माने अन्नाय दङ अरायबो मोजांखौनो हास थायो आरो थेवब्लाबो खायसे गथफोरा जेनेबा बिमा बिफानि अननायखौ बेफोरबायदि नायसनो नुसनो हाया जायो आरोना। अब्ला नोंथाङा। होमबा सानो जेनेबा बिसोरबायदि गथफोरा मानो बेफोरबायदि नायसनो हायाखै? बा ओ नायसनो नांगौमोन आरोना जोंफोरो बेफोरबायदि जेनेबा खायफाबा गथफोरा जेरै बिमा बिफा गैया नाथाय खायफाबाथ दङ बेखौ जोङो माने गोसोआव लाखिनांगोन होनना सानो आरो आङो ओमफ्राय नोंथाङा आरोबाव ओ बिमा बिफानि अननायनि सायाव आरो बुंजाबावगोन मा सानो जेनेबा?
नोंगौ नोंथाङा जाखिनिखौ बाथ्रा बुंदों जोबोद राइट माने जोबोद बाख्नायजाथाव ओ मोनसे बिहोमा होबाय जाहाथे आरो आं बेफोरबायदिनि बागै आरो आं बुंबावनो हायो बा लुबैयो जे नंगौ नोंथाङा जाबायदि बाथ्रा बुंदों जे जोंनि बिमा बिफायानो जादों जोंनि भगबान आरो जोंनि बिमा बिफाया जुदि गैयाब्ला सानैबो गैयाब्ला जोंहा फिसाफोरा जायो मावरिया आरो जिउनि दावबायनाय लामायाव बा आवगायनाय लामायाव जोबोद खोमसि दरसि गाब्रु गुबब्र नांथा नुंथा आरो बिबदिनो गोरिब निखावरिफोरबायायदि मावरिया जानानै गुबुननि आथिं सिङाव थानो गोनां जायो। खायफाखौबो जों नुबोदों जे उन्दै समनिफ्रायनो ओ बिमा बिफा गैजाया बिसोरो मालायनि अननाय मालायनि बिलिर नाय जों ओ गावनि जिउखौ खुंनो गोनां जायो नाथाय बिसोरो मालायनि अननाय ओ मोजां मोननायनिफ्राय बा ओ बिसोरनि फेदेरनायनिफ्रायबो अब्लाबो थेवबो बिसोरनि दुखु दाहाया जोबनानै थाङा। मानो होनब्ला जिउआव बुंदों जिउआव बुंखादों जे अखाफोर गैयाब्ला जोंहा हरा जोंहा खोमसियानो थायो आरो जोंहा सान गैयाब्ला साननि समावबो जोंहा सोरां नङा बियो खोमसियैनो थागौमोन बेखायनो जोङो बुङो दि बिमा बिफा गैयाब्लाबो ओ गुबुननि अननायखौ लानानै जोङो ओ फेदेरदों ओ जिथुबा जिउआव थांना ब्ला ब्ला ब्लाबो जिउ खुंदोंब्लाबो माने बिमा बिफा गैयाब्ला जेरै अखाफोर गैयाब्ला बिदिनो खोमसि आरो। नोंगौ आरो बिमा बिफाफोरा गावनि फिसाखौ थांना थानाय समाव जोबोद मोजां मिजिं हास्थायो फेदेरो फोलावो सानसे मोजां मानसि जागोन आरो मोजां सुबुं जागोनखौ बयबो आसा खालामनानै नेयो आरो माने फोथांनानै लाखियो बा अन्नाय बिलिरनाय होयो बेफोरबायदिनो दा बेखायनो जोङो ओ बिमा बिफाखौ गसाइ बायदि फालिनांगौ। भगबान बायदि फालिनांगौ। आरो जिथुबा मोनसे गोसोखांथि महरै लाखिनांगौ आरो बिमा बिफ बिफा गैयाब्लाबो बेफोरबायदिनो
उम। अब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय खोमा? औ होमब्ला उननि आयदायावसो जोङो लोगो मोनबावसिगोन मोजां नांबाय आरो दिनैनि बिमा बिफानि आयदानि सायाव नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय थाबाय।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।